हो
औ खोनादों दे नोंथां
नोंथाङा दा माबाफोर मावदों नामा?
औ नोंथाङा जेबो मावखैदे फोरमायसागोन
अ नोंथां माने दायो आङो माने मा होनो गामियारि थासारि एबा नोगोरारि थासारि बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदों आरोना नोंथां
औ सावराय जागोन दे
जेनेबा गामियारि थासारिया मोजांसिन ना नोगोरारि थासारिया साबसिन साबसिन एबा बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदों आरोना जेनेबा अबे मोनसेया साबसिन बिसोरनि फारागा मा बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां नोंथांङानो नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा जेनेबा गामियारि थासारिया साबसिन ना नोगोरा थासारिया साबसिन बेफोरनि सायाव
औ नोंथां ओ जोंङो बुंनो थाङोब्ला थ' जोंहा ओ गामियारि थासारिखौनो जोंङो नोगोरनिख्रुइ साबसिन होनना बुंनांगोन आरो मानो होनोब्ला जोंना ओ गामियाव जोंङो एसेबां नोगोरनि बायदि सुबिदा गैयाब्लाबो जोंना ओ गामियाव साबसिन होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला जोंना गामियाव ओ जेरै नोगोराव जेरै गुबुंले बारहावा थायो बा दारिमिन फोरनिफ्राय ओंखारनाय गुबुंले बारहावा दङ। नाथाय जोंङो ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोंङो बिब्दि खौ नुनो थाङा आरो आरो जोंना ओ गामि ओनसोलफोराव मा जायो जोंनाथ' नोगोरफोराव बिब्दि ओ जोंङो ज' ज'यै बा न' खाथिनि माबाफोर जायोब्लाबो बिबदि हेफाजाबफोर मोनलाया नाथाय जोंङो ओ गामि ओनसोलफोराव माबाफोर बेराम आजारफोर जायोब्लाबो जोंहा बा रांनि आंखालफोर जायोब्लाबो ओ न' खाथिनिब्लाबो जोंना एसे हेफाजाब मोननायखौ नुदों आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ जोंना आबाद फारसेबो नायनो थाङोब्ला जोंहा गामि ओनसोलफोराव थायोब्ला जेरै ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो बायालासेनो गावबा गावनो आबादफोर मावनानै जोंङो जानो हायो नाथाय जोंङो ओ नोगोरफोराव बांसिन जोंङो बायनानै जानायखौ नुदों आरो ओ जेरै जोंङो मैगंआनो जा बा दैयानो जा गासैखौबो बायनो गोनां जायो आरो ओ जायनि जाहोनाव जोंङो जायफ्रा ओ रांनि आंखाल बिसोरो नोगोराव ओ मा होनो थानो सुबिदा जायो आरो ओ जोंङो नाथाय गामि ओनसोलाव नायनो थाङोब्ला जोंहा मैगंफोरखौबो मिथिंगानि फ्राय मोननाय खाबथिंनानैबो जानो हायो बा गावबा गावनो न'खरावनो जोंहा ओ बायबाबो गायनानै लानो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंना ओ गामि ओनसोलफोराव मा जायो बायदिसिना जेरै गोदो जोंना ओ जौफोर खावनानै बा बिब्दि खायसे आइजोफोरखौ न'खर सोलिनायखौ नुदों। बिब्दिनो आरो आथिखाल समावबो नुयो आरो ओ नाथाय जोंङो नोगोरफोरावबो फाननायखौ नुदों नाथाय जोंङो एसेबां सुबिदाफोर खौ जोङो नोगोराव मोननो थाङा आरो जेरै गामिफोराव मोनो आरो ओ फारसेथिं जोंहा नायनो थाङोब्ला जेरै आइजोफोरा ओ गामि ओनसोलफोराव जेरै बायदिसिना सि जोम दानानैबो गावनि नांगौखौ बा गावनि थिङाव गोख्रों जानो हादों बेखौबो जोंङो नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलफोराव जोंङो औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जेनेबा आंबो इसां गोथौयै मिथिया अब्लाबो जा एसे नुनो मोन्दों एबा मिथि मोनदों बेखौनो फोरोनमायनोसै आं नोंथा।
औ
जेनेबा गामियारि होनोबथ' जोंहा गामियारिया जोंहा गामियारिफोरनि थाखाय थानायनि थाखाय जोंहा मोजां आरो ना नोंथां थानाय जानाय बेफोरनि थाखाय मोजां आर ना नोंथां बुंनो थाङोबा आरो जोंहा मोन नोगोरारियाबो मोजां होनजायो आरोना नोंथां माखासे बिथिंनि थाखाय आरो ना मानो होनोबा जोंहा बिदिनो फरायनाय लिरनाय बेफोरनि सायाव माने नोगोरारियाबो एसे मोजां होनजायो आरो ना। माने नोगोरारियाव जोंहा मोजां मोजां कलेज एबा सिकुलफोर मोननो थाङो आरोना नोंथां। माने गामियारियाव माने एसां बिदि माब मोनान थाङा आरो ना माने नोंथां। माने गामियारियाव कुलफोर थायोबाबो कलेजफोर थायोबा इसिबां नोगोरारिफोरनि बादि इसां माबा जाया माने नोंथां। मोजां जाया आरोना नोंथां माने। माने नोगोरारि ना एसे मोजांसिन साब सिन एबा साब माने साफासिन जायो आरोना नोंथां माने आरो बिदिनो फोरोंनाय फरायनाय बिनि माबाफ्राबो एसे साबसिन जायो आरोना नोंथां माने। आरो मानो बांसिनानो नोगोरारिफ्रा माने बांसिन प्राइभेटबो जायो आरो ना नोंथां। प्राइभेट आरो सरकारि सिकुलफ्राबो आरो मोजांसि सिन जायो आरो ना नोंथां माने। आरो जोंनि गामियारिनिफ्रा माने दानि मुगायावथ' माने नुनो मोनदों आरो ना माने सरकारि सिकुलफ्रा माने बिराद खम। माने सिथुदेन्टफोर नुनोबो मोनदों आरो ना माने बांसिन माने फायभेट माबा सिकुलाव हाबनाय नु-नुसै आरो ना नोंथां। मानो होनोबा माने सरकारि सिकुलाव बिदिनो मास्टारफ्रा खम जासै नालाय प्राइभेटफ्राव बिदिनो बांसिन नांगौबानो नांगौ बादि मोनला नालाय बिदिनो सरकारि सिकुलफ्राव मानो फोरोंगिरिफोरखौ माने बिनि जाउनाव माने प्राइभेट सिकुलफोराव बांसिन फरायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां बिदिनो जायनि जाहोनाव माने नोगोरारिफा माने एसे मोजांसिन नुनो मोनदों आरो ना आङो माहोनो बि दिगौ माने एसे मो-मोजांसिन माने एसां मोजांद्रायबो नङाबो आरो ना माने। मोजांद्रायबो होनजाया आरो ना माने। मानो होनोबा बिदिनो थानायनि बिथिङाव माने बिसिनाबो एसे खस्थ' जाहैयो आरो माने गामियारिनिखाय माने जानायनिफ्राय लानानै थानायसिम बुंनो थाङोबाथ' बेयावहाय गावनि नोगोरारिया गावनि निजा हा नङाबाथ' नोङो रुम लानानैसो थानांगौ गोनां जायो नालाय। रुम लानायावबोथ' नोङो ओरैनो थानाय जाया नालाय इदिनो रुम भारा होनांगोन बिदिनो आरो रुम भारायावबोथ' नोङो रुमनि थाखायल' बारा होना जेरै दैनिबो होनांगोन कारेन्टबो होनांगोन बिदिनो बारा होनांगौ जायो आरोना नोंथां। बिनिथिं थाखायबो नोगोरारियाव एसां मोजांमो नङा आरो खस्थ' आरो आरो ना नोंथां। माने जों ओरैनो गामियारिफोर थ' बिदि नोगोरारियाव थानो हाया आरो ना नोंथां। माने ओरैबायदि माने आरो जोंहा इदिनो ओ बारहावानि सायावबो जोहा नोगोरारियाव बारा इसिबां मोजां नङा होनो होनजायो आरो ना। माने मानो होबा जोहा नोगोरारियाव फां लाइफां गैया जाहैबायना बिबा माने दंबाबो एसा खम आरोना नोंथां माने। बेयाव मानोना गारि मथरफ्राबो आरो बांसिन खारबाय थायोना आरो। कम्पानिफोरबो गिदिर गिदिर कम्पानि एबा दखानफोरबो थायोना जायनियाव मा होनो ओ गुदुं बारहावा बा फोरा ना मानो होनबा बेयाव गा मो होनो गारि मथर होनाय ओंखारनाय उखुन्दै एबा दारिमिनफोरनिफाय बा दखानफोरनिफाय ओंखारनाय उखुन्दैफोरनि जाउनाव माने बारा गुदुं जायो आरो ना। आरो बेनि थाखाय जाउनाव माने बारा इसां माबा मोजां जाया आरो ना। हां लानाय अक्सिज फ्राबो एसां माबा मोजां जाया आरो ना। गामियारिफोरनिफ्राय आरो ना नोंथां माने आरो जोंहा गामि मा होनो गामियारियाव जिबादि मोजां मोजां मैगं थाइगं मोनो बेबादि नोगोरारियाव मोननो थाङा आरो ना माने गामियारियाव जोङो माने गावनि न'नि बारि बागानफ्राव बिदिनो मुलि होआ लाबानो बिदिनो मा होनो मोजां मोजाङो थाजा माने मोजां मैगं थाइगं गायनानै माने जानो हायो आरो ना नोंथां। माने नोगोरारियावथ' बेबायदि हाया आरो ना नोंथां माने बिदिनो जों गामियारि ओमफ्राय सोरबा बिदिनो मुलि हैनानै बिदिनो मोजांफ्राय मोजांसिन बि माबा लुबैनाय बिदिनो मुलि होनानै बिदिनो होनानै बिदिनो साबसिन मानो बिदिनो गोबाव सम जों जानो गोनांखौ देरनो गोनां मैगंफोर बिदिनो सप्तासेफोरावनो फेदेरनानै मुलि होना फेदेरना लांनानै फानहैलाबायनाय बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ मोनजायो आरो ना नोगोरारिफ्राव माने गामियारिफोरनि बादि बेबायदि बिदि नङा आरो ना माने जायनि जाहोनाव माने नोगोरारिफोरनि माने सुबुंफ्रा एसे माने देहारि माने खस्थ' माने माने लोम बेमारफोर बे आजारफ्रावबो सिमाबा जा खस्थ' जाहैयो आरो ना नोंथां माने माने बेमारि बिदिफोरबो जाहैयो आरोना थारमाने मानो होनोबा बिसोरो बांसिन मा होनो थाजा मैगं मोनजाया जाहैबाय ना थाजाबाबो माने मुलिनि मैगंफोर मोनजायै जाया आरोना थारमाने जोंनि बादि बेबाददि आमाइ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं बेफोरबायदि मोन - जाया आरोना बिसोर जेनेबा सोरबा मुलिफोरनिफ्राय बिदिनो न'फ्राव मुलिफोरजों माने फोथांनानै मा होनो मुलिफोरजों गायनानै बिदिनो सानसे साननैफोर बिदिनो माबाना मुलि होनानै बिदिनो मा होनो गोबाव समजों मास मोनसेफ्राव जानो गोनांफोरखौ बिदिनो सप्तासे सप्थानैफोराव बिदिनो फेदेरनानै लांनानै फानहैनानै बेफोरबायदिफोरखौसो मोनजायो नालाय बिनि जाउनाव बेबादि जायो आरोना नोंथां माने बुंनो थाङोबा माने जानाय लोंनायनि बिथिङाव गामियारिया साबसिन आरो ना नोंथां माने बारहावा आथिंफोरनि बिथिङाव माने बेसेबां गोथौ बेथ' बेसेबां मिथिला माने मिथिनाया जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायबावनांगोन जेनेबा नोगोरारियाव माने नोगोरारियाव थानायफ्राव माबायदि साबसिनबा गामियारिया मााबदि साबसिन जेनेबा बिदिनो अ माने थानायफ्राव आरोना
औ। ओथानायफोरावथ' जोङो नायनो थाङोब्ला गामियारियानो साबसिन आरो। जेरै नोंथाङा दसे सिगाङाव फोरमायलांनाय बायदि जोंना नोगोराव थानो गोनांब्ला भारा बायदिसि थानांगौ जायो जेराव जोङो जायफ्रा रां गैया बिसोराथ' माबोरै थानो जाहैयो नालाय बिनिखायनो जोङो नाथाय गामि ओनसोलफोरावबा जोङो ओ जेरै ओ न'खरनि खाथिनियावबाबो जोङो थांनानैबाबो थाहैनो हागोन बा सोरनिबा आलासिफोर जायोब्लाबो जोङो बेवहाय थांनानै थाहैनानै सुबिदाफोरा था थायो आरो नाथाय जोंना ओ नोगोर ओनसोलफोरावथ' बिब्दि जोंना सुबिदाखौ मोननो थाङा आरो आरो ओ जोंनाथ' नोगोरफोराव नायनो थाङोब्ला जेरै भाराफोराबो गोबां गोबां जायो ओ जोङो जेराव जायफ्राम रां गैया बा रांनि आंखाल बिसोराथ' ओ सोलोंथाइ लानो थांनायावबो बिब्दिनो गोब्राब जानायखौ जोङो नुगासिनो दं आरो नोंथां ओ बिदिनो आं साननाय बादिब्ला गामियारियानो साबसिन होननानै सानजायो आरो नोंथां।
अ माखासे बिथिङाव नोगोरारियाबो एसे मोजां आरो ना नोंथां मानो होनोबा जोंहा बिदिनो नोगोरारि बेयाव माने मोजां मोजां मेडिकेलबो मोनो नालाय आरो बेमार आजारफोर जायोबाबो माने जोंहा माने दसेनो थांब्रबनो हायो आरो नोंथां गामियारियाव माने इसां माने खाथिफ्राव जोंहा बिदिनो मेडिकेलफोर एबा डाक्टरफोर मोनब्रबनो हाया आरोना नोंथां। माने मोनोबो दानि जुगाव माने मोनाबो होनजाया आरोना नोंथां दानि जुगाव माने गामिफ्रावबो एसे एनै फिसा फेनला मोनो। मेडिकेलफोर डक्टरफोर थासै आरोना अब्लाबो। नोगोरारिफोरबादि गिदिर गिदिर डक्टरफोर बिदिनो मेडिकेल फार्मासिफोर गैया आरोना नोंथां माने।
औ
बेनि थाखाय माने जोङो नोगोरारिखौ माने गाज्रिदाय बिदिबो बुंनो हाया आरोना नोंथां माने। आरो जेनेबा आरो नोंथां जेनेबा नोंसोरनिथिं माबायदि जेनेबा गामियारि थासारिया बेफोरनि बागैबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंना औ नोंथां जोंनि ओनसोलनि गामियारि थासारिखौ बुङोब्लाथ'‌ मोजांखौनो बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव जोङो जेब्ला जोङो देहायारि जब्राफोर जायोब्लाबो जोंनि ओनसोलाव जोङो फा देहा फाहामसालिफोरबो दङ आरो जोङो फरायसालिफोरबो दङ बा जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखायबो जोंनि खाथि ओनसोलावनो जोङो बिब्दि गोजौ सोलोंथाइ जोङो बा सोलोंसालि जों गायसनफैनाय खौबो नुदों आरो जेराव जोङो गोजानाव थाङालासिनो बा नोगोरफोराव थाङालासिनो जोङो बेवहायनो ओ जोङो लानो हायो आरो जेनेबा सोलोंथाइखौ नोंथां।
औ
औ
नोंथां जोंना स
औ नोंथां ओ बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।